हेल'
औ नोंथां
औ
औ खोनादोंना नोंथां? औ। नोंथाङा मानि थाखाय कल खालामदोंमोनबा?
औ आङो नोंथांखौ दायो बे समाव ओ हाल हालि एवनाय बिनि सोमोन्दै बुंनो थाखायसो ओ आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
हाल एवनायनि सायाव ना जांख्रानि सायाव नोंथां?
औ जांख्रानि सायाव।
औ हाल जांख्रा ना? अ हाल जांख्रा बुङोब्ला थ' ओ जोंना नोंथां हाल जांख्राया जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि माने एंगारनो हायि सोलिबोनाय आरो बे हाल जांख्राया
औ
जोंना गोदो बे हाल जांख्राखौ माने बांसिन नुनो मोनोमोन आरो हाल जांख्रा बुङोब्ला माखौ बुंनाय जायो बे खौ बांसिन नुनो मोनोमोन दा जोंनिया बे हाल जांख्रा बियो सरासरनस्रा सनस्रायै एसे माने खमिबोगासिनो दं आरो नोंथां माने गोबां सुबुं फोर माने माइसा माइ गायला नालाय बे मायसा माय दायैनि जाहोनावनो जोंनिया माने हाल जांख्रा खौ माने खालामला माने गोबाङानो ट्रेक्टरजों माने हालेवनानै गायो नालाय।
उम उम उम
बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै बे हाल जांख्राखौ माबायदि खालामनाय जायो आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनि
औ औ
बे हाल जांख्राया जोङो गिबियावनो जोंना गोदो गोदाय बर'फोरा माने गोबां माहाजोन माहाजोन माने न'खर फोर दंमोन।
उम उम
न'खरफोराव माखासे ओ माइ गायनो थाखा थाखाय रुवाथि आरो हालेवनो थाखाय माखासे दाहोनाफोर थायोमोन आरो। ए बेै दाहोनाफोरा उम खोमसियावनो दाउला गेस सेरनायनि उनाव आरो दाउला गेसेेरनायनि उ उनावनो हालेवनो थाखाय माने मोसौ हालुवाखौ लानानै ओंखारनायजों लोगोसे से आ खफ्रि मोन नसे ओ नां आगोल जुंगाल
औ।
बाननानै आरो आखाइयाव लौरु मोनसे।
औ।
बेखौ लानानै हालेवनो थाखाय ओंखारलाङोमोन।
औ।
ओमफाय जेब्ला बै माहाजोननि हालेवनाया माने हाल एवै एवै गायनानै जेब्ला हाया गायखांजोबनोसै अब्ला लास्टनि बिगासे बा बिगानै हा थाबावनायखौ माहाजोनफोरा माने माइसा माइ गायोमोन। माइ सा माय बु बुङोब्ला जोंना जोसाया थाबाय माइब्राया थाबाय। ओ। माइ थेंग्राय माइ थाबाय जोंना दा थेंग्राय माइ फोरखो गोबाङानो मिथिनो थांला। बांसिनानो जोसा माइब्रा बे मोननैखौ मिथियो। ओ थेंग्राय बा आइजुम बा माइ मा माइ बे माइफोरखौ ओ दानि जिहेथु जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बै माइफोरनि मुंखौ माने बांद्राय मिथिनो थांला माने गोदान गोदान मुंनि माइ ओंखारबाय नालाय। ओमफाय बे माइख खौ जोंना जेब्ला जोसा माइ नङाबा माइ थेंग्राय बा माइब्रा जायखिजाया मोनथामनि गेजे जेराव जाय मोनसे माइ खौ गायग्रोयो बैदिन खालि बे खौ गसा लानाय बुङो। बे ग'सा ला खालि माने बै माहाजोननि रौवाथिफोरा माने माइखौ माने गायग्रोनो मोना आरो दुब्लियाव। माने माहा जोन हिनजावा माने गायग्रोयो। बेयाव जाय दु ब्लियाव माहाजोन हिन्जावा गायजेनग्रोगोन बेयाव ओ थास' बि फां फांसे ओमफाय माला बिबार सुनाय दोंसे बिदिनो इसे बावथाय होनानै लोगोसेनो बेयाव गोदोनि बादिब्ला दै ओ दाउसा मासे माने हाथारनाय जायोमोन आरो हाथारनानै बे माहाजोन हिन जावा गसाखौ थुग्रोयोमोन हाब्रुआव थुग्रोनायनि उनावसो माने ओ गुबुन माखासे रुवाथि बा बिस याव मावफैनाय खामलाफोरा माइखौ गायनो मोनोमोन। बेखौ गसा लानाय बुङो आरो
औ
ओ बिनि उनाव बे गसा
उम
माव जाय एसे आद्रा थानाय हा थाबावबाय बे हाय हाखौ जेब्ला गायखांजोबो गायखांजोबबाय माने बैला आरो ना। अब्लानिया
औ औ। औ।
बेनिफ्राय ओम माइ हिनदावा खरस थायाव ओ दै बिसिनि माइ गायनायाव लांनाय जौ बा मा मोन से बालथिंफोराव ओ खर'आव माइ गस से हाब्रु एसे लानानै माने न'नि इसिं खनायाव बे माइ गस खौ दोनफैयो आरो। हाल जाग्राफ्रा ओमफ्राय बिसोर ए दाहोना रुवाथि ओइ दिन माने जा बिसोरनि ओ खफ्रि, नांगोल, जुंगाल बेफोरबायदि दङमोन बेखौ माखासेफोरा बुफाय बुसि खालामो आरो माखासे हाब्रु फोनलायनाय जायो बे हाल जांख्रायाव माने बेयो मोनसे बर'फो फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय माने जोंनि बर'फोरनि धोरोमारि फोरबो होननानैबो बुंजायो नोंथां। नाथाय दा जोंनि बेफोरबायदि हाल जांख्राखौ एसे एसे माने खमिबोनाय ओ नुनो मोनदों आरो।
औ नुनो मोनदों। ओम बिदिनो मा औ
जोङो बेफोरबायदि गोदोनि जोङो धोरोमारि नेमखान्थिफोरखौ जोङो गनायना लानाया साबसिन ना दानि गोदान मुगानि जोङो नेमखान्थिखौ गनायनाया साबसिन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
अ आंनि ओ बायदियै होयोब्ला ओ मोननैबो सम समानानो गोदोनियाबो मोजाङानो आरो दानियिबो मोजाङानो। मानो होनोब्ला दानि जेन सोलिबाय थानाय सम बियो ओ गोदो-गोदायनि जाबोनाय समखौ दानि सुबुंफोरा नायनानै थांलिया एबा गोबाङानो बिदिनो फालि फालिया।
नोंगौ नोंथां
ओ औ आरो जेन दानिया गोबां बिदिनो ओ बिदिे ट्रेक गोबां बिदि ट्रेक्टरफोर बिदि ओंखारनायफोरनि दारैबो बेफोरो गोबां खमिनाय जालांबाय। नङा होनबा
नोंगौ नोंगौ
औ नायनानै थाङोब्ला सरासनस्रायै गोदोनिया गोबां बिदि मोजाङै मोजांमोन गोदोनिया गोदोनिखोनो औ गोदोनिखोनो दायो जुदि सोलिहोनो हायोबा मोजां आनो नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा बेखौ गनायनानै लानाय नङा बायदि मोनदों आरो आङो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ नोंथाङा मा सानो जेन दानिया मोजां ना गोदोनिया मोजां नोंथांनि फारसे फैयोबा
आंनि बादिब्ला नोंथां माने गोदोनिया साबसिन गोदोनि जोङो ओ मोनफ्रोमबो जोंनि बर'फोरनि आसार खान्थि बा धोरोम फालि थाय बेफोरो माने जोंनि ओ बर'फोरनि मोनसे मोजां बि बिथिं नोंथां माने गोदो बेफोरबायदि जोंनिया ज' ज' हाल जांख्रा फालिनाय बा हाल जांख्रा जालाय नाय बेफोरबायदियाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे मानेया सुस्लाय लायनाय थायोमोन नोंथां खौसेथि खौसेथि थायोमोन दा जोङो दानि सरासनस्रा संस्रा माने जोंनि बर'फोरनि बेलायाव जोङो माखासे जोङो खौसेथिखौ माने सानफा एफा जोङो माने खमायलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों नोंथां। गोदोनि जोंनि ओ जोङो एगजामपोल महरै जेरै बुंनो थाङोब्ला ओंखाम गोरलै जानायावबो जोंनिया
औ।
माखासे माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोङो खौसेथिखौ नुनो मोनो। ओंखाम गोरलै जायोब्ला जोङो ज' ज' जोङो न'सुंसेयारि बा गामिसेयैनो जोङो गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' जोङो बयबो बोथिसे जमा जोङो अनला ओंख्रिजों दाउ ओरै जाज्लायनानै नानै जोङो बेयाव जोङो गथ'फोरनोबो माखासे ओ धोरोमनि खोथा फोरमाय जाय फोरमायनायजों लोगोसे जोङो। उन्दैया गेदेरफोरखौ माबायदि। सनमान खालामानांगौ जोङो बेफ फोर माखासे बाथ्राफोरखौ जो ओन्दैफोरनो। फोरमायनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन नोंथां। नाथाय जोंनिया ओह दानि। सरासनस्रा माने दा जिहेथु सोलिबाय थानाय। माने सम बे समाव जोङो माने। खासे। ओन्दैफोरा जोंनि गिदिरफोरखौ माने ओ फोरमायनो बा बुजायनानै होनो माने सम होआ खाबु होआ। गिदिरफोरजों माने ज' जाबा। रायज्लाया माने गावबा गाव माखासे माने गावसिनि जानबुंआवल' माने समखौ हगार हरनायखौ नुनो मोनो। खायनो आंनि बादिब्ला गोदोनि मोनफ्रोमबो ओ धोरोमारि फोरबो बा जा जोंनि माखासे आसार खान्थि मा गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय
औ औ बेफोरनो साबसिन ओ नोंथां
औ नोंथां
औ जोंना समा जाबायमोन
औ नोंथां दे जों इदिब्ला दोनै सावले बेखिनियावनो दोनथ'निसै नोंथां
औ दे।
औ।